औ औ औ खोनादों ओ नोंथांजों मोनसे गोनां खोथा सावरायनो होननासो फैनाय जादों ओ सावरायजागोन ना नोंथां? औ औ औ औ दा जोंहा सावरायनो लानाय आखायाव ओ आखायाव सावरायनो लानाय आयदायानो जाहैबाय ओ जानाय लोंनाय। नि बागै एसे नोंथाङा आं फोरमायना होनो हागोन ना?
औ औ हागोन।
औ औ औ
औ। जानाय लोंनाय होनबाथ बि बहुद गोबां। माने बेसादफोर दङ आरो। जों गाहायै जानाय नुब्ला जोङो दायै भारत हादराव जोङो ओंखामखौनो गाहायै जानाय जायो। बेनि अनगायैबो ओ बेनि अनगायैबो गोबां फिथाइ सामथाइ बि मैगं थाइगं गोबां दं आरो बेखेवलांबा गोबां ओंखार ओखारलांगोन आरो। दा बबेबा-बबेबा मोनसे माने आदारनि सा सायाव जानाय सायाव बेखेवलांनो गोनां दं नामा?
औ ओम नोंथांङा ओ जोंनि जा ओनसोलाव मोननाय जा ओंखामखौनो होनजायो। बेबो मोनसे आदार नङा होमबा? दा बेनि माबाददिहाय बेखौ खालामनाय जायो मावनाय जायो? मावनानै माबायदि दिहुनो? बेनि फारसे एसे फोरमा
औ-औ। दे होमबा अ ओंखाम बुं रो जोङो हाय गुबैयै जोङो माइनिफ्रायसो मिलाव सौनानै दिहुनाय जायो नङासै होनबा? औ दा बे माइखौ दा जों बे माइखौ दिहुननो थाखाय सेथियावनो जोङो आबाद खालामनो गोनां जायो आरोना।
औ नं
दा दा जोङो आबाद खालामनो जोङो आबाद फोथाराव हाखौ आबादनि थाखाय थाग थियारि खालामनो गोनां जायो। ओ जेरै जोङो आबाद खालामनो बे माइ खौ गायनो थाखाय जोङो सेथियावनो आ बिनि जोलै खोथिया
ओम ओम औ।
थिम खालामना लाग्रोनो गोनां जा
औ औ। औ।
उम मोजां जे जोङो औ दैयाव सोमनानै आरो साननैसो सोमनानै बोखांना दोननानै बेखौ माने हाख खौ मोजां मोनहोनानै फोनाय जायो आरो औ जेब्ला बे फोगोन ओम फाय अब्ला बे बेर खांबा बेरब्ला जोङो आरो बेखौ गायनो थाखाय हाखौ रेडि खालामनो थामथिं खालामनो गोनां जायो।
नोंगौ जाय जाय
औ थामथिं खालामनानै जाब्ला जेब्ला बे खोथिया मास मोनसेनि ओमफ्राय ओ मास मोनसे खावसे बिदि मास जागोन दान जागोन माने अब्ला जों बेखौ गायनो हायो आरोना बेखो बेखौ औ बेखौ गायनो थाखाय जोङो बेखौ सेथुम फुग्रोनांगोन आरो आरो बे रेडि जाना थानाय हायाव एवनानै मानसि गायग्रा लानानै जों गायनांगोन बिदिनो बे
नंगौ नंगौ
मास मोनथामसोनि उनाव आरो मोन गोन आरो बे मोननायनि सिगां गोबां जो थोन लानांगोन हाग्रा बिदि बांद्रायबा हाग्रा गारना हा नांगोन दै होनांगोन आरो हास आर होनांगोन बेनिफ्रायसो मा ने मोनानि आबादखौ बुथुम जायो बेनिफ्राय आबादखौ बुथुमनानै औ औ गायनो
औ
मिलफोराव बा मेसिनफोरजों ट्रे टरजों नानानै माने मिलाव जेनेबा फोराननानै जेनेबा जानो थाखाय माइरं बानायनो मिलावलांनाय जायो बेनिफ्राय माइरङा माने थामथिं जानानै संनानै जाजानाय माने अबस थासिम फैयो आरो ना औ दा आं माइरंनि सोमोन्दै
औ औ औ औ नंगौ ओ नोंथांमोननि जों ओ मा मा रोखोमनि ओ माइ मोननो थांनो हायो एसे फोरमायबावनो हागोन ना औ
माइ आबाद होनोब्ला थारैनो जोङो रावबो मोनथि गैया मानो होनब्ला जोंनि न'खर गामि ओनसोलाव बे आबाद खौनो सेथि जोङो माने जिउ राहा महरै लानाय जायो
नंगौ नंगौ सैथो।
दैज्लाङाव बांसिन नै माइखौ गायनाय जायो आरो मेसेंआवबो बर' माइ बायदिसि जोंना गोबां माइ दं मेसेङाव गायग्रा। आरो दैज्लांआव गायग्रायाथ' गोबां रोख रोखोमनि दोङो ओ
औ औ
औ सेथियै औ सेथियाव जोङो मोजां
औ
माइ होनब्ला जों आइजं रनजित बेफोरखौ लाजायो आरो ओमफ्राय जोसा माइब्रा बिदि दा जोंनि बिथिं ओ बेफोरखौ खालामो। दा नोंसि बिथिं मा मा माय खालामनाय जायो?
औ औ औ औ थारैनो ओ ओ माइ आबाद होनना बुङोब्लाथ' जोङो जोंनि ओनसोलाव गोबां रोखोमनि माइ आबाद जों मावनाय नुनो मोनो। ओ जेरैहाय ओ‌ गिबियावनो माइब्रा जोसा आसु माइसालि ओ बायदि बायदि ओ रोख रोखोमनि जोङो ओ जेरै फुल फाख्रि बायदि बायदि जों मावनायखौ नुनो मोनो। ओ ओ दा माइ आबादखौ जों बायदि रोख खोमै मावनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां। जोंनि ओनसोलाव दा बेनि अनगायैबो जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जों औ माइ आबाद जों लथ' जों जाया नालाय बेनि अनगायैबो बायदिसिना रोखोमनि जोंहा अब्लाबो गोबाङानो एबा गोबां जौखोन्दोखौनो माइ आबादखौ मावनाय नुनो मोनो। जोंनि ओनसोलाव औ औ। दा बेनि अनगायैबो गोबां रोखोमनि जों ओ गोथां मैगं थाइगंनि आबाद मावनाय नुनो मोनो। एबा मावबोनायखौ नु बोगासिनो दङ। ओ बोथोर लानानै बोथोर एबा सम लानानि स समसो जोङो ओ ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो जेरैहाय दैज्लां बोथोराव नायनो थाङोब्ला जोंहा गिबियावनो मा-माइ आबादखौनो बुंजायो। बेनि उनावहाय ओ मैगं थाइगंनि बेलायाव बुङोब्ला जों हा जिंखा, लेस्रा ओ भेन्दि, थायसुम ओ जिंखा। ओ बायदि बायदि रोखोमनि जोङो ओ मैगं थाइगं गायनो हायो दैज्लां बो थोराव बुंबावजोबनो हाला आंबो थिक बेबादिनो मेसें बोथोराव मेसें बोथोराव जा माइ हाखां नुनानै माइया हाखांनायनि लोगो लोगो जोङो बेसर आबादखौ मावनाय नुनो मोनो। थिक बेबायदिनो बेसर आबाद लोगोसेनो बायदि रोखोमनि जेरैहाय जुखाम। ओ आलु। ओ बायदि बायदि जेरैहाय। ओ आलु। राङा लाव। बिलाहि। बिन। ओ फुलकबि। ओ बान्दा कबि बायदि बायदि आबाद। जों मावनायखौ नुनो मोनो। थिग बेबादिनो जों। हा जानाय लोंनायनि बिथिङाव बेफोरखौ जोङो मावनानै ओ फालांगि एबा मुलाम्फा खालामबोनायखौ जों नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइबो जानाय थाङो जोंनि दा जिउआव थाङा। थानायाव गोबां रोखोम नि फिथाइ सामथायबो जों नै थांना थानाय। नुनो मोनो जेरैहाय मोजां मोजां फिथाइ सामथाइ। ओ आफेल थाइजौ ओ खमला थाइलिर बायदि बायदि मोजां रोखोमनि जोङो फिथाइ सामथाइ जानो मोनो जाय जानानै जोङो देहायाव नांगौ बिबांनि प्रटिन एबा भिटामिन मोनथाय जानायनि। गेजेरजों। बेनिखायनो जोङो ओ फिथाइ सामथाइ जानायाबो मोजां मानो होनो जोंहा न'आवनो मोननो मोननो थाङो जेरैहाय जोंनि गामि ओनसोलावनो बायदि रोखोम खोमनि फिथाइ सामथाइ मोननो थिग बेफोरबायदिनो बैफोर नांगौ रोखोमनि जानांगौ फिथाइ सामथायाइफोरखौ जानानै जोङो जोंनि गावनि देहानि एबा सावस्रिया गोग्गो थानो थाखाय जोङो खायफा खायफा फिथाइखौ जानांगौ जायो औ थिग बेबादिनो जोंहा नायनो थाङोब्ला जोंनि जा फिथाइ सामथाइ जानाय लोंनायनि बिथिङाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा फिथाइ सामथाइखौ बायदिसिना फोरबो फुजायाव होनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां औ औ
औ
औ थिग बेबादिनो जोंहा ओ आबाद मावोब्ला जानाय लोंनायनि बेलायाव गो-गोबाङानो जोङो रासायनिक हासार बाहायनानै ओ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगङावनो जा बायदि बायदि रोखोमावनो जा थिग बे रोखोमै नायनो थाङोब्ला जोंहा ओ जोंनि जानाय लोंनायनि बेलायाव ओ जोंहा गोबां रोखोमनि जेंना नुजानायखौ नुनो मोनो जाय जानाय लोंनाय रासायनिक हासार बाहायनानै जानाय लोंनायनि बेलायाव जोंहा बायदि रोखोमनि खायसे खायसे बेमार जानायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंहा जा रासायनिक हासार बाहायनानै फोनाय एबा गायनाय जायो नालाय बेनिफ्राय जोंहा ओ गोबां रोखोमनि जोंनि देहायाव एबा सावस्रि याव जेंना नुजाथिनायखौ जों नुनो मोनो दा जोंनो नुयो खायसे खायसेखौ जिबियारि हासार होनानै बाहायनायखौबो जों नु मोनो नङा होनबा नोंथां
औ औ नुयो
ओ ओ दा जिबाया जेसेबां हायो जोङो जानाय लोंनाय मैगं थाइगं फोराव ओ आबाद मावोब्ला जों जिबियारि हासार होनानै ओ गायोब्ला मोजां होनना आं सानो मानो होनोब्ला जोंहा जिबियारि जिबियारिनिफ्राय मोननाय हासारा जोंनि देहा एबा सावस्रियाव जेबो गोहोम खोख्लैखौ आं नुयो थिग बेनिखायनो ओ जेसे - सेबां हायो जोङो जिगैयारि हासार होननानै बाहायनानै सेबां हायोजों आबाद खालामोब्ला मोजां जायो मानो होनोब्ला जिहेथु जों बेखौ जानानैनो जोंनि सावस्रिया मोजां जायो नालाय जेबो खहा लाबोआ बे औ औ थिग बेखौनो बुंबाय नोंथाङा आरोबाव जोब नायाव ओ जानाय लोंनायनि आबाद खालामनानै मा रांखान्थि बिथिङाव मा मुलाम्फा खालामनो हायो नोंथाङा एसे बुंनो हागोन
नंगौ। नंगौ। दानि जुगाव मा होनो दानि गोदान जुगाव बांसिनानो जोङो आबाद मावनायखौ नागारबाय। बे बुब्लियाव सुबुं अनजिमा बांनाय जों लोगोसे फिथाइ सामथ जादों बेसादनि आं खाला जोंनाव नुजाथिबाय ओमखाय जोङो जाय हायो बेनो मोजां आदबजों मावोब्ला जोङो रां खामायनो हायो। जों जोंनि जिउआव मा होनो गसंथानो हायो आरो ना आं एसेखोनो बुंनानै दोनबाय अब्ला।
औ औ दे अल्बा समाबो जानानै फैबाय जोंना औ औ दे दे गोजोन्थों नोंथां।
आ गोजोन्थों।